खोनादों ना नोंथां हेलौ हेलौ
हेलौ
औ खोनादोंना
औ खोनादों
अ दा मा खालामबाय दङ
आं दायो ओरैनो दंथ'यो
अ नोंथाङा फ्रि ना
औ फ्रियैनो दं
जेनेबा ओं नोंथांनाव फन हरनायनि जाहोना जादों मोनसे टपिक लानानै आं फन हरनाय जादों दा बे टकिटआनो जाहैबाय जेनेबा दखान आरो बाजार
ओ नोंथांनिखौ मोजां खोनाफैयाखै
हेलौ खोनादोंना एबार
औ
हेलौ खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां बुं
नोंथांनाव फन हर अ नोंथांनाव फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय मोनसे टपिक जेनेबा दखान बाजारनि सायाव आं फन हरनाय जादों दा नोंथाङा नोंथांमोननि एरियायाव जेनेबा दखान बाजारा जेनेबा बाजार दखाना माबादि हालोदाव दं एबा जौगाबोदों ना बोआखै बेनि बागै नोंथाङा खिन्थानो हागोन हेलौ औ दे
औ खोनादों नोंथां औ ओ दखान बाजार होनोबाथ' जोंहा गोबां रोखोमनि दखान बाजार दं नङा होमबा नोंथां
औ औ औ
आलदा आलदा बेसादफोर फाननाय ओ आलदा आलदा मुवा बेसाद जि जोम गाननाय जोमनाय ओ गोबां ओ रोखोमनि माने सामफ्रामबो दखान ओ दखान होनायबो दङ आरो हाथाइ हाथाइयाव ओ ओ सानसेनि थाखाय दखान होनायबो दं आरो ओ आंनि नुनायाव ओ जोङो दखान बा मायबा मोनसे बिजनेस जिखुनु खामानि मावनो ला लाग्रोआ मानो बा थाइसे थाइनैनि थाखाय थाइसे थाइनैनिफ्रायसो ओ जागायजेनो नालाय नङा होमबा नोंथां औ आङो जोंनि जायगायावहाय नुबोदों जे ओ खायफा ओ जोंनि बर' आइजोफ्रा ओ बिदिनो ओ सेन्टार बा गलाफ्रावहाय